औ हेल' नोंथां ओ मा खालामदो नोंथाङा?
अ आं इरिनो ओ दान्दिसे स सम ज'नानै दंमोन नोंथां।
ओ नोंथाङा सम होनो हायोब्ला जों एसे सावरायलायनोसै नामा न'खर शिल्पनि बागै?
नंगौ नंगौ थारैनो ओ हागोन नोंथां।
औ दा जोंहा न'खर शिल्प' होनोब्लाथ' नोंथाङा बुजिखायो जानांगौदि ओ जोंहा साफ फ्रामबोनि न' न'आव ओ जा बायदिसिना एम्फौ एनला एबा जिब जुनार फिसिना एबा बायदिसि ना खामानि मावना, एबा आइजें आइला हेबना एबा न'खरावनो आबाद मावनानै न'खरखौ सुंस'नायखौनो न'खर सिल्प' होनो होननानै।
नंगौ-नंगौ।
औ। दा। जोंनि बर'फोरनि बेलायाव जोंहा गोबां न'खर सिल्प'खौ नुनो मोनो। आ दा बि बिदिनो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जोंहा, जि दानाय बि न'खर शिल्पआ माने बर'फोरनि गेजेराव जोबोर मुंदांखा आरोना।
नंगौ-नंगौ-नंगौ।
जोंहा जेनेबा न'आवनो ओ खुन्दुंखौ बायना लाबोनानै न'आवनो बायदिसिना ओ आलबजों जि दानानै बायदिसिना आगर एरलाबायनानै बेखौ माने समायना रमायना खालामनानै माने बाजाराव फाननाय जायो ओमफाय। न'खरखौ सुंसननाय जायो, ओ बिदिनो नोंथाङा माबाफोर न'खर शिल्प'नि बागै मिथिगोन नामा जेनेबा न'खराव फिसिनाय बायदिसिना जिब जुनारनि बागै।
नंगौ-नंगौ ओरैनोथ' बांसिनानो सुबुंफोरनि न'खराव जोङो ओ दाउ अमा बोरमा मोसौ ओ हांसो बेफोरबायदि नुनायखौ गोबां ओ लानायखौ जों गोबां नुनो मोनो। ओ बिनि गेजेरावनो साफ्रोमबोनि न'ख। नख'राव जिहेथु बा बयनिख्रुइबो गोबांसिन थायो होननानै बुङोब्ला जोङो मोसौखौनो नुनो मोनो आरोना। मोसौआ माने ओ। जों सुबुंनि जिउआव गोबां मदद होयो। जेरै मोस सौनि गाइखेरनिफ्राय जोङो। ओ गाइखेरखौबो जोङो साहाबो लोंनो हायो ओ बेनिफ्राय गाइखेरखौ जोङो ओ गुबुननोबो फाननो हायो, बेनि उनाव जों गाइखेरनिफ्राय आरोबाव पनिर बानायनो हायो माखन गाइखेर मैखेर गिव बेफोरबायदि गोबां प्रटिन गोनां ओ। बेसाद जों बानायनो हायो।
औ।
अनगायबो मोसौखौ जोङो फालांगि खालामनानै जोङो। ओ रांबो मोननो हायो। बेनि अनगायैबो जोङो मोसो। मोसौखौ जा फिसिनाय आदब बेयो जोबोरैनो गोरलै मानोना बेयाव जोङो जे
आखाइनि जा फैसा एबा रांखावरि बेखौ गोबां होसोमबाय थानो नाङा बिसोरनो जोङो दाना बायनो होनांगौ एबा दाना बायनानै होनांगौ गोनां जाया। बेखौ जोङो जा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जा गांसो। मोस एबा दंफांनि बिलाइ बेखौनो जानानै मोसौआ थांना थाग्रा मासे मि बेनिखायनो जों बेखौ फिसिनायाव जोबोर गोरलै आरो बेखौ जोङो फुङाव दोनदाल हैनाय दोनदाल हैनानै आरो सानजौफुआव खेबसे बोस्लायना एबा दै दौनानै। फुङाव मोनायाव मोनाबिलि समाव बेखौ जोङो लानानै गलियाव खाफैब्लानो बेखौ जोङो माने बेफोरबायदि प्रसेसखौनो जोङो खालामबाय थायोब्लानो बेखौ जोङो मोसौखौ गोरलैयैनो फिहिनो हायो आरो। बेखौ जोङो एसे बां खस्थ'यै फिनांगौ जाया बेनिखायनो बे मोसौखौ बयनिबो साफ्रोमबोनि न'खराव जोङो नुनो मोनो आरो।
औ। नोंथांनि बुंनाया थारैनो नंगौ? दा जोंहा मोसौ- गथ'आ बर'फोरनि बेलायाव माने साफ्रोमनिबो न'खराव नुनो मोननाय मोनसे। न'खर शिलप' ओ नों थाङा जिबायदि बुंबाय गाखेद मोनो जेनेबा हालेवनाय बायदिसिना हेफाजाब होयो। ओ बेफोरबायदिनो ओ आरो बेखौ फिसिनायाबो जोंहा गोरलै होननानै ओ आथिखालाव आरो मोनसे ओ जेनेबा न'खर सिल्प औ बे खौ बे माने बेखौ बांसिन नुनो मोनदों आरो बर'फोरनि गेजेराव माने बेयाव माने रांखावरिखौबो गोबां मोननाय जायो जायनि जाहोनाव जोंना बर'फोरा माने बांसिनै बेखौ ओ दानि मुगायाव माने बजबना ला दों आरो ना ओ दा बेनो जाबाय ओ अमा फिसिनाय
नंगौ नंगौ
ओ नोंथाङाबो नुदों जानांगौ आथिखालाव ओ मानसिफोरा माने ओ न' न'खर न'खरनो माजि ओ मादाइन बेफोरसा अमा बायना लाबोनानै फिसिनाय जायो।
नंगौ थारैनो।
औ जायखौ जोङो बाजाराव फाननानै माने गोबां रां मोननाय जायो।
नंगौ नंगौ
बे माने ओ गावनि न'खरखौ ओ जौगानायाव माने गोबां हेफाजाब होयो आरो रां खावरि खामायनायाव। दा दानि मुगायाव माने जोंनि बर'फोरनि बेलायाव बे माने मोनसे ओ गोख्रों एबा साग्रिद मोनसे न'खर सिल्प' जाना दोङो आरोना औ दा बिदिनो नोंथाङाथ' मोनथिखागौ जानांगौ ओ जोंहा आबै आबौ एबा बैसो जानाय सुबुंफोरा ओ गावबा गावनो न'खराव ओ न'खरनि बायदिसिना औवा बायदिखौ लानानै ओ जेखाइ खबाइ बायदिसिना हेबनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ
औ दा नोंथाङा ओ बिनि बागै मिनथिगौबा एसे बुंना होदो मिथियाबा आं बुंनोसै।
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां आङो जा एसे आङो मि थिगौ जा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जा जेखाइ खबाइ हेबनायाव ओ जोबोर आखा फाखा बेखौनो आं नोंथांनो एसे एसे फोरमायनो सानदों
औ
बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जेखाइ खबाइ ओ हेबनानै ओ ना जा ना एबा बेफोरबायदि दैयाव मोननाय गोबां बेसादफोरखौ ओ जाबोग्रा ओ सुबुं माहारियाव गोलैयो आरोना
औ
बर'फोरा बेफोरबायदिनो गोबां बेसादफोर होगोन जेरै- फल' ओ सेन ओ बेनिफ्राय जा धरजा दरजा एबा धारा बेफोरखौबो हेब नानै जोङो ओ गोबां रां खामायनो हायो आरो ना। माने गावनि न'खरखौ सुंथानो हानाय रां जोङो खामायनो हायो। ओ बिनि अनगायैबो जोङो ओ जा आखाइजों हेबनाय आइजो आइजें। ओ ायनि जाहोनाव जोङो बर' हारिखौबो ओ फोथांनानै लाखिनाय बायदि जानानै दं। मानोना बेफोरबायदि ओ आ आखाइजों बानायनाय जा आगजुफोरखौ गोदोनि जोंनि आबै आबौफोरा ओ हेबनानै दिन्थिबोगासिनो दोंमोन एबा जाबोगासिनो दोंमोन एबा संसारखौ जाबोगासिनो दोंमोन। दिनैनि समावबो जोंनि ओ सुबुं बर' सुबुंफोरनि गेजेराव बेयो ओ एसेबां गैयाब्लाबो खम एसे खम जों दासिमबो नुनो मोनो। बेखौ जोङो नुबोगासिनो आरो नोंथाङा ओ आंनिख्रुइ एसे साबसिन मिथिगौबा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ आं ओ जि जा मोनथियो बेखौनो फोरमायना होनोसै।
औ औ।
दा जोंहा बि जेनेबा आखाइनि बायदिसिना हेबनाय बि माने जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेरसोन। गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आ ना दा बुंनो थाङोब्लाथ' गासैबो न'खर सिल्प'आनो मोनसे हारिनि सिनायथिखौ होयो। ओ बेबायदिनो जोंहा आखाइनि हेबनायनि बेलायावबो जोंनिया माने ओ जोंनि हारिनि सिनायथिखौ होयो आरोना। आ बिब्दिनो आं आ दहाय जा बुंबाय आ बांसिनै बैसोगोरा एबा आबै आबौ बैसोनि सुबुंफोरा बांसिनै हेबो बे जेखाइ खबाय एबा दाला सान्द्रिखौ। ओ दा बेनि बेलायाव ओ जोंहा जेनेबा आ साननानै ला आ जेखाइ आ बे खौनो हेबबाय जेखायखौ हेबनानै जोंहा बाजाराव फानहैबाय।
नंगौ।
आ फानहैब्ला जोंहा मा बे बायनायाथ' ओ बांसिनानो जोंना बर'फोरानो जाखायो। अब्ला जोंहा जाय सुबुङा फानदो बेथ' माने आ बोराय बैसोआवथ' मानसिफ्रा बारा खामानि मावनो हाखाया। आ बियो दा माने बोराय बैसोआवबो जनानै माने इफोरखो मावनो हायो आरो ना। आ गावनि न'खरखौबो सुंस'नाय जाबाय। आरो जेनेबा गावबो ओरैनो थास्लाय स्लाय माबा मोनसे खामानि मोनबाय इफोरसो जायो आरो ना।
नंगौ नंगौ।
औ। दा बिदिनो जोंहाथ' गोबां न'खर सिल्प दंबावो। ओ आं मोननैसो माने बुंखाबावनो सानदोंमोन आरोना। आ बिदिनो जोंहा इन्दि लुनाय एबा इन्दि एम्फौ फिसिनाय आ मोनसे न' खर शिल्प गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ'।
बे माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव एबा जोंनि बड'लेण्डनि गेजेराव जोबोर मुंदांखा एबा मुलुगनाङैनो मोनथिनाय जायो आरो बेखौ आ जेराव जोंहा ओ इन्दि एम्फौ फिसिनाय जायो फिनानै बेखौ फाननायबो जायो नङाब्ला बिनि जेनेबा ओ
जा औ औ
एबा बिनि मा होनो बेखौ
अ फिथ खौ ओ जोंहा माने ओ बायदिसिना आदब खायदानि जोरियायै जोंहा दानाय लुनायाव बाहायनाय जायो आरो
औ औ बिदिनो जोंहा न'खर न'खर औ न'खर सिल्प हिसाबै आबाद मावनायखौबो गोबां नुनो मोनो ओ नोंथां औ नोंथाङा दा मोनथियोब्ला एसे बुंथिना होदो न'खरशिल्प' जेनेबा आबाद मावनायनि बागै
न'खर जा सालायनायाव एबा सुबुंनि थांना थानायाव बयनिख्रुइबो बयनिख्रुइबो जा गोनांसिन जा जोंनि जिउआव नांथाबनानै थानाय एबा जोंनि जिउजों मोगा मोगि जानानै हारि लाना हारि मावा बेनिखायनो ओ जोङो हाबादखौ जोङो बोथोरनि समाव बोथोर मावो आरोना आबाद मावो आरो मेसें बोथोराव ओ मेसें बोथोराव मेसें बोथोरनि जा मैगं थाइगंनि आबाद बेखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
ओ दा जोंनिया नोंथां टाइमाबो समाबो जाबायमोन
औ जाबाय नोंथां ओ अब्ला उनफोराव सम मोनबा रायज्लायनोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां औ गोजोन्थों